औ
नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा दङ? नोंथाङा फ्रियैनो दं ना अब्ला? अब्ला जों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनोसै? ना मा होनो नोंथां? अब्ला ओ अनला जों साम'आथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा नोंथां
अब्ला आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों दे अनलाजों साम'खौ माबायदि बिदि सङो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन होगोन नामा
औ औ हागोन अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंना बयबो मिथिखागौ जोंनि बर'नि मोनसे फेब्रेट दं ओंख्रि होननानै नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ गोदोनिफ्रायनो जोंनिया आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे ओंख्रिखौ जाबोगासिनो आरो दासिमबो बे ओंख्रिया सोलिगासिनो आरो जाबाय थायो दाबो गारनो हायाखै जोंनि बर' हारिया अनला ओंख्रि अनला जों साम' जानायखौ
औ
अनला अनला ओंख्रि संनोबा जोङो गिबियावनो जोङो अनलाखौ सोमना लाग्रोनांगौ दैयाव बिनि उनाव घन्टा दुइ घन्टासोनि उनावहाय जोङो माइरंखौ गिबियावनो माइरं लानानै जों दैयाव सोमबाय नालाय एक घन्टा दुइ घन्टासोनि उनावहाय जों बोखांनानै मोनसे खेरखा नङाबा मोनसे आइजेंआव बोखां संना लानांगौ आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ गुनदै बानायनांगौ आरो जों गुनदै बानायनोबा जों बेखौ थबसि नङाबा दिंखि नङाबा उवालाव देनाय जायो आरो
औ
आरो दाथ' गोदान गोदान मडेल ओंखारबायना संना जानाया जेरै जोङो मिक्सिफ्राव उनबानो दसेनो जायो आरो होमबाबो जोंनिया थफसिजों देनाया गोथावसिन जायो आरो मिलौदो गोथावसिन सुवाद गोनांसिन जायो आरो
औ
फ्राय संनाय मेक्सियाव उनना संनायनिफ्राय जोङो हाइ बेखौ दै नोङो दै सारायाव सारायखौ अराव जाननानै दै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय दा बे दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव जोङो बे अनला बे माइरंखौ गुनदै बे फाउदारखौ जोङो बि दिनो थ्राइ फ्राय सारना होनानै गुनदैखौ सारना होनानै साना होनांगौ आरो आरो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ जोंनियाव अनला ओंख्रि संनोबाथाय खारैया मेन खाथार होननानै
औ
खारै जोंनिया खारै खारै नांखाथारगौ आरो जोङो खारैखौ अबेनिफ्राय मोनो होनबा जोंनिया बे थालिर बिफांङा बिनि थालिर बिफांनि बिगुर नङाबा मादाखौ दाननानै सानदुंङाव फोराननानै बियो रानबाथाय जोंनिया बेखौ हांगार खालामो आरो हांगारखौनो जोंनिया दैजों खारै सरो आरो लादु खालामनानै माबा बिदिनो गुनदै सरो आरो ओमफ्राय बेखौ अनला ओंख्रियाव होनाय जायो आ रो होमबासो अनला ओंख्रिया जायो आरो
औ
आरो नोंथांङाथ' मिथिखागौ जोंनिया साम' साम' ओंख्रि अनलाजों साम' होनबाथ' बिराद गोथाव जायो जोंनिया
औ नंगौ नोंथां
साम' जोंनिया साम'खौ जोङो लैथो बिदिनो दैमा दैसा फुख्रि हाखर जाम्फैफोराव मोनो आरो न'नि फुख्रिफ्राव मोनो नङाबा बिलोफोराव लायोबा मोनो आरो साम'खौ
औ
औ बिथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंनि आसाम साम'आ गोबां रोखोम रोखोमनि थायो होननानै जेरै साम'गोलाव गुसुं साम' लादाय बेफोरबायदि थायो
औ
ओम आरो जोङो साम'खौ जानोबाथाय जोङो साम'नि लान्जायखौ दानस'ग्रोनांगौ आरो लानजाइ खिथु जि जंफार जफार हायना-' बेखौ दानस'नानै बिनि गिबियावनो जोङो बिनि मोखां थायोना दाखोन खोबग्रा बेखौ एख'ग्रोयो आरो बिनि उनावहाय बिनि लानजाइ खौ दानस'यो दानस'नानै दैयावहाय सोमना दोनो दैयाव सो सोमनानै बिदिनो बियो हा सिङावसो थायो नालाय दै सिङाव हायाव लै थायोना बे निया बेफोरो गगार जोबो आरो आरो बिनि उनावहाय गो खै-गोखैजों खोरदै फोरजों नारें फोरजों फुनानै सा खालामो आरो गोजों जायो बेनि उनावहाय बेखौ साफा खालामनानै संनानै थाव थाव सेरनानै एसे संनानै अनला ओंख्रिखौ होसननाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोन अनला ओंख्रिखौ अनलाजों साम'जोंखौ बिदिनो सङोना आरो ना गुबुन रोखोम खोमै संबावो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन हागोन ना ओ
जोंनिथिंबो अनलाजों साम'खौ बिदिनो सङो नाथाय जोंनिथिंहाय नोंथाङा जा बायदि ओ बुंलांदों बिदिनो एखेआनो जायो अब्ला बो जोंनिथिं अनला खौ बिदि दै गुदुङाव फ्रि फ्रि होआ मानो होनोबा ओ अनलाजों दै गुदुंखौ बानायो। बेयो खिन्थु दै गुदुं आरो अनलाखौ अनला गुन्दैखौ लगायनानै गल उगायनानै जुल खालामनानै लखबना होनाय जायो नोंथां‌
औ औ माने गुबुन गुबुन रोखोमै संनाय जायो आरो।
औ औ आरो जाबायदि नोंथाङा बुंलां जों बिदिनो साम खौहाय दाननानै दाखोन गार नानै नारें एबा मैथा जिखुनु गोखैजों सुनानैहाय ओ दसे सो सोमहाबना दोनखांनायनि उनावहाय नांगौखिनिखौ एवो जाहा दे बांद्राय एवोब्लाबोथ सामवासो जोबनायाव गवा नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो नांगौखिनिखौ एवनानैहाय साम'खौ खांनानै दोनो जेब्ला अनलाया गुन्दै होनानै बा जल खालामनायखौ होनानैहाय गोदौवो अब्ला एवफ्रामनानै लानाय सा मखौ होयो।
औ औ नंगौ।
अब्ला मोननोसै जायो अब्ला दुन्दिया नङाब्ला गंगार दुन्दिया होनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ बिदि गंगार दुन्दिया दुन्दिया होबाथाय औ मोदोम सिनो आरो।
ओं ओ नोंथाङा जे जे बुंदों जे नोंथांनि मोननि जायगायावहाय खारै बाहायो होननानै अब्ला नोंथांमोना थालिरनि खारै बाहायो होनदों थालिरनियाथ' गोबां रोखोमनि थालिर दङ जेरै सिनि साम्फा जाहाजि जि थालिर आथिया अबे मोनसे थालिरखौ बाहायो नोंथांमोननियाव
थालिर आथियानि खौ बाहायो आरो जोंनिथिं बांसिन मानोना बिनिया गोबाबसिन जायो होननाय खोनादों
औ औ
नोंथांमोनथिंलायलाय मा मा थालिरखौ बाहायनाय जायो आरो
ओ जोंनि जोंनि जायगायावथ' दा नुनो मोननायावहाय थालिर आथियाया गोबां खम जाबाय गोमालांनो हम बाय ओ सि्नि साम्फा जाहाजि थालिर फोरा दङ नाथाय बेफोरखौथ' जों खारै बानाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
थालिरा आथियाया खम जालांनायनि जाहोनाव जोङो बेसरनि हाबा आ आरो सबाइनि साबा बेफोर खौ जोङो खारै बानायनाय
औ औ बेफोरजोंबो माने खारै जायो आरोना औ
लोगोसे हाथाय बाजाराव मोननाय स दा होननाय बेफोर मोनसे मुवाखौबो जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो
औ माने खा रै गैयाबाथाय बे सदाफ्राबो जायो आरो
औ नाथाय जेरै जोंनि बे बर'नि मोनसे गुबै खारैआनो जाहैबाय न'आव बानायनाय ट्रेडिसनाल बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय बे गोबाब अरजिनाल ओरोना ओ आबै आबौ मोननिफायनो औ ओम हौदा एबा सौदा खारैया बेफोरजों मिलाया
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया
औ
होमबाथ' अनलाखौ नोंथांमोनथिंबो गोबां रोखोमनि जानाय जायो आरो ना माने साम'जोंल' जायाना अमा अमा अनलाखौ
ओंहो साम'जोंल' जाया जोङो ओ अनलाखौ जोङो मेवाइ गोखो मेवाइ औवा मेवाइजों जानाय जायो लोगोसे ओ बेसर अं ला आर रो मुला फोरनानै दोननाय जायखौ जों मुला गुन्द्रु बुङो
औ औ नोंगौ
जानाय जायो लोगोसे गोबां रोखोमनि अमा दा बेदर बिफोरबायदि ना फोरजोंबो जानाय
औ माने बेदरफोर बेदरफोर होनोबा बेदरफोरखौ एवनानै बे अनला गोदौबाय थानायखौ होबानो जायो आरो।
औ लोगोसे जोङो नोंथां साम' खौ जोङो अनलाजोंल' जानाय जाया गोबां रोखोमनि सबाय दालि लोगोसे साम'खौ जोङो ओंख्रि होआलासिनो साम' खौ रुनानै एरख'नानै बिनि मोदोम खल'बो मैथाफोरजोंबो
औ माने बांसिन बे फोरबायदिया साम' लादायखौ जानाय सान नाय नुनो मोननाय जायो आरो
औ ओं साम'आबो साम' लादनायनि अनगायैबो जोंना साम'आ मोननै रोखोम नि दं नङा होनोमबा नोंथां जेरै साम' गोलाव आरो साम' गुस सुं
औ नंगौ थारैनो।
आंनि मिथि नायावहाय साम' गोलावनिखै साम' गुसुंनि जानाया
औ औ औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया
नोंथांमोननि जायगायावहाय साम' गोलाव आरो साम' गुसुं मोननैखौबो मोनो ना?
औ मोनो एसे गोदोनि फ्राय गोदो बांसिन मोनोमोन आरो जों एसे उन्दै उन्दै समावहाय दाथ बेफोरखौ बारा मोननो थांनो नागिरला।
औ
नोङो बे दैमाफ्राव मोनाबाबो नोङो बायना ला लाबोनानै संफैबाबो जायो आरो। बायनानैबो मोनो। गोदोनिफ्राय दासिमाव ए एसे सोलायबोनाय नुबाय आरो साम'फोरखौ बारा नुनोनो मोनला गोदोथ ननि फख्रि फुख्रिनो मोनोमोन ना? ननि फुख्रि फुख्रि हाखरफ्रावनो मोनला बायोमोन। दा एसे खम मोनबाय आरो दा मोनो होमबाबो एसे खम आरो गोदोनि
नुनो मोनैनि थाखायनो हाथाय बाजारावबो साम'नि बेसेना बांबाय नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथांनिफ्राय साम'या आरो अनलानि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै
औ औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। औ दे होनबा।